ख
औखाादोंं दा
औ औ जोंनि दिनैनि रायलायनांगौ टपिकआ बर'फोरनि जि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादनि सायाव
औ औ दे दे दे
अब्ला आं जागायलांनोसैआनो औ जि दानाय होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिगोन मोनसे माने जोंनि ट्रेडिसनेल माने दोरोङारि खामानि आरोना बे मोनसे माने गोदोनिफ्रायनो जि दानायखौहाय माने आयजोोब फोर दानानै गानबोोगासिनो दं दासिमबो दानानै गानो दा बे जि दानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफ्रानो जाबाय बबिन गनसा रासो नो माखु थाथ थाल खु फथा सोरखि जेन्थोर दाङा नाथा द्राम गान्दै गरराय बन गोजा गरखा सेवारि दा बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला बैफोर मुवाखौ ब ज औवाजोंबो बानायो आरो दंफांजोंबो बानायो दानि गोनोखो मुगायाव आरो दा लबारजोंबो ओंखारबाय आरो बे बबिना जे खौ जोङो खुन्दुंखौहाय सानायावहाय सि दानायावहाय माखुजों माखुनि सिङाव दोनो जायखौहाय बबिन बेवहाय खुन्दुंखौ सानानै जिखौ दानाय जायो दा गनसा दा गनसाखौबो जोङो सोंनायाव बाहायो आरोना सोंनाय समावहाय जिखौ महर बोनो थाखाय गनसाखौ बाहायनाय जायो जेराव बेखौ जोङो दंफांजोंबो बानायो आरो औवाजोंबो बानायनाय जायो ओमफ्राय रासो रासोखौ जाहैबाय गुनानि जायो रासोआ जाथो बे बेखौ रेडिमेड बानायखानाय जायो बेखौ बायनायसो जायो आरोना गुनाजों बानायनाय ओमफफ्राय नो नोखौहाय दानि मुगायावहाय बांसिनानो रेडिमेड बानायखानाय ब बे खु बानायावु थ गाव गाव ग गबाग गाव खुन्दुं दं खायोमोन आरो ना बे थफ्ला खुन्दुंखौसो खेङै खेङैसो गाव गावब गावसो बानायनानै जिखौ महर होनाय जायोमोन माखु माखुआआबो जाथोसे जि दानायाव नांथारगौ मुवा जायखौ जोङो जि दानायाव थांलाय फैलाय खालामनायावहाय खौहाय महर होनहाय बाह जेराव बे बबिनखौ बे माखुनिसि नो खुन्दुं सानानै होनाय जायोन बेबायदिनो आरो थााथ जि दानो थाखाय थाथ नांथारगौ जायखौ जोङो दंफांजों बानायो नङाब्ला जिखौनो महर होनो हाया दानि जुगाव थादाबो रेडिमेदआनो ओंखार ओंखारबाय जानांगौ अब्लाबो बांसिनानो गोदोनि जुगावहाय माने गाव गबागाव बानायनाय जायोमोन साल खुन्था साल खुन्थायाइाबो खुन्थिया आरोना खुुनसेया जायखौहाय मानिे सोरगिदिं थब्रै गायनाय जायो जायखौहाय बांसिनानो दंफांजों बानायो आरो आरो औवाजों बानायो आरो दा नै गय बिफांफोरजोंबो बेखौहाय बानायनाय जायो आरो साल गाखौहाय जायखौहाय जि दानायावहाय जिखौ महर होनायाव बेबो बिराद मदद होयो जायखौहाय जि दायोबा ओरैबो ओरैबो थार्द बायसिनाखौहाय माने खानानै होनाय बेन बायदिसिनानि माने ओ जि जिखौ महर होनायाव माने बिनि सायाव दोननानैसो माने बिनि नि सायाव खानानैसो माने जिखौ दानाय जायोमोन आरोना माने दायो सोरखि सोरखिखौबो मानि औवाजों बानायनाय जायो जाय खौहाय मुसा सानाय खुनदुं थुनननाय बेयाव बाहायनाय जायो जेखौ सोरखिया गल जायो ओमफ्राय बेयावहाय मोननै मोननै मोननै मोननै साइसनि आठथा गनसा गोरलै गोरलै खालामनानै ओरैबो ओरैबो माने उवाल साइस जायो आरोना बिनि महरा ओमफ्राय खिनथु गेजेराव लांदा ओमफ्राय गेजेरजोंहाय माने ब गोरलैलै बिदि स्टिलनि थायो जायखौहाय माने मुस्रा सानाय ख खुनदुं थुननाय बेखौ खुनदुंखौ बिनि सायाव दोननानै थुननाय जायो नोंथाङा बाखिखिनि थानायखौहाय फोरमायलांदो नामा नोंथां
औ औ औ नोंथाङाथ' जि दानियाव नांगौ जानाय माखासेफोरखौ बुंलांबाय
औ नोंथां औ
आं दायो माखासे खिनिखौ बुंनोसै आरो जोंहा मा होनो थावख्रि नोंथाङाखौ आं बेखौ बुङाखै बायदि मोनदों आं खौ बुंनोसै औ थावख्रिखौ जोङो सिगां समाव जोङो खुनदुं लुनायाव बाहाय जायोमोन आरो दायो एसे खम जाबाय थावख्रिनि बाहायनाया औ थावख्रिखौ ज जोङो दंफां एबा औवानि बानायनाय जायो बेनि फारसे खर'थिं जंफार आरो गाहायाव थावख्रिनि खुनदुं गलाङनि थाखाय दंफांनि साखा बायदि होनाय जायो थावख्रिया मोननै रोखोमनि थायो खुनदुं लुग्रा आरो नो लुग्रा
औ
खुनदुं लुग्रा नो लुग्रानिख्रुइ एसे फिसासिन जायो आरो। बेखौ खुनदुं लुनायाव हाय सिगां समाव जोङो बाहायथारोमोन आरो सिगां समावथ' जोङो खुनदुंखौ गावबा गाव सो जेनेबा बानायनानै दायोमोन नालाय औ। रेडिमेद खुनदुं ओंखारबाय बेनिखायनो बाहायनाया एसे खम जाबाय आरो। नों दा आजिखालिथ' दायो माने खुनदुं लुनायाव माने मेचिन मेचिननि गेजेरजोंबो दा लुनाय जाबाय आरो ओंखायनो खम जालांबाय। आरो मोनसे दङ जोंहा फानेव खुनदुंखौथ' थुनोमोन नालाय थुनायनि उनाव जोङो फानेवयाव फानोमोन आरो।
औ
औ फानेवखौबो दंफां नङाबा औवाजों बानायनाय जायो बेखौहाय जेरै बाथु ल आखाइ बायदि बेखौ दाननानै लानाय जायो आरो।
औ औ ओ
आरो नोंथाङा आरो आं मोनसेबो बुंङावोसै दाङानाथा दाङानाथाखौ जोङो खुनदुं थुननाययाव बाहायनाय जायो आरो बेखौ जे जेब्ला माइबिदि होयो जोंनि बर'फोराथ' मार गोनां माइदि गोनां जिखौसो बांसिन गाननो मोजां मोनो नालाय। दाङा नाथाखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो बिनि फारसे खरस थिं गिदिर आरो उननि सिगांनिखौ उननिया सिगांनिख्रुइ एसे सेबसिन जायो।
औ औ
खुन्दुंआ गोरलैयैनो नो हानायनि थाखाय आरो
औ औ नोंथांमोन।
बेनि खर'सिम फिदिंनो थाखाय आखाइ दोननाय जायो।
औ
उम ओमफ्राय उनावबो सिगाङावबो खेरेफा दोननानै बेखौ दोननानै सानाय जायो आरो थुननाय जायो।
औ औ
आरो मोनसेया दं जोंनियाहाय जथर जथरखौबो जोङो खुन्दुंनि मुस्रा सानाय आरो बबिन सानैयाव जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो। जथरखौहाय जथरखौ जोङो दंफांनि बानायनाय जायो आरो बिनि साखाखौहाय सिगां समाव जोङो दंफांनिबो बानायनाय जायोमोन दायोथ' माने साइकेल रिं बेखौ जोङो होनाय जायो आरो।
आरो बेवहाय खुन्दुं सोनो थाखाय मोनसे स्पेन्देल मानि गोलाव लहा थायो आरो बेखौहाय
बेहायनो मुस्रा बायदिखौहाय सोनाय जायोना।
औ औ औ आरो जोंहा बिदि सोंनायाव मोनसे नांथारगौ जिनिसा जायो। बे जोङो सिगां समावथ' जोङो सोरखिजोंहाय जेनेबा सोरखियाव सोनानै खुन्दुंखौ बोयोमोन
औ औ
नि गेज हेफाजाबै दानिया मा बुख्रिल बुख्रिल लाग्रा लाबाय आरो दानियाहाय बेखौबो जोङो दंफांनिबो बानायो औवानिबो बानायनाया जायो बेखौाय बेवहाय जेनेबा जेनेबा सानानै लाखानाय बुबिन फोरखो सोनानै दडाइरेक्ट बोनो हाबाय आरो बेखौ
औ औ
उम आरो जोंहा दंबावो आथिखालावथ' मा होनो औ गराय गराइखौथ' आथिखालावथ' प्लास्टिकनिबो बानायबाय
औ गोदो समावथ' औवानि नङाबा दंफांनि बानायोमोन ना नों
औ औ औ औ आरो जाहा जि सोंनाय समावबो सिगांनि बायदि जोङो खुन्थादोननानै आथिखाल लाव सोंनाय नुनो मोनला आरो ना खायफा खायफा दाबो सोङो एसे खमायलांनाय नुबाय आरो माने द्रामनि हेफाजाबै दाना
जि गोबां सोङोब्ला द्रामजों सोंनाय जायोना नोंथां दा नोङो एसे खिनिल' खम समनि जेनेबा गावबागाव न'आवल' गाननाय बेफोरबायदिब्ला माने एसे न'आवनो बिदि सों सोंनाय जायोना नोंथां औ
औ आरो जोंहा जि दानिनि मोनसे गोनांथार मुवायानो जाबाय गान्दै
उम
गान्दैया मोननै रोखोमनि थायो आरो ना मोनसेया खुन्दुं फाननो थाखाय आरो मोनसेयाहाय जोङो दाखानाय जिखौ फाननो थाखाय
औ औ
बेखौहाय बाहायनाय जायो गान्दैखौहाय बेखौहाय दंफांजों बानायनाय जायो बिनिहाय फारसेथिंजायहाय मोननै गन थुफ्र्लानो थाखाय गुदुं खालामनानै होनाय जायो आरोहाय गान्दयावहाय आरो दङो जोंहा गुदांगि गदांगिखौबो जोङो महर होनो थाखाय मानाय जायो औ बाहायनाय जायो समावहाय आरो दोंबावो जोंहा आगर थिखोनो थाखायहाय गुना बे गुनाखौबो जोङो दायो गुनानिनो बानायनाय जाबाय आरो सोरन होनांसिगोन बेखौहाय
औ
आरो मुङाव खायथा बे खायथाखौबो माने गुनानिनो बानायनाय जायो आरो गुना ग एलमिनियामनि औ बानायनाय जायो बे ाबो हुगबो होनबाय जोङो खायथाबो होनबाय
औ औ मानिे जायगा लाय जायगा आलादा आलादा मुंबो थायोना माखासे मुवा बेसादफोरनि नामफोरा
औ औ बे खायथाखौ मोननै रोखोमनि थायो मोनसेया जाहैबाय जोंहा नो खायग्रा आरो मोनसेया जाहैबाय रासो खायग्रा बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा
औ नोंथांाव गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोनबाय दे नोंथांनिसिमबो